औ नोंथाङा मा मावगासिनो दङ दायो।
अ आङो दायो ओरैनो जिरायना दं नोंथां।
अ नंगौना
ओं ओं बोथोरा गरम ना माथो खालामनो आरो
औ। गिबियावनो नोंथांसिम मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जाासहरग्रोबाय आं दायो नोंथांजों मोननैसो टपिकनि सायाव सावरायनो सानदों। नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
ओ समखौ होनो हागोन नोंथां बिनि सिगांग्रो नोंथांनिसिम फिन आंनिफ्रायबो माने गोजोन हरनि
गोजोन हामलायनाय बावहरग्रोफिननाय थाबाय नोंथां
औ साबायखर नोंथां साबायखर
नोंथां बिदिब्ला जों सावरायनायखौ जागायजागोन नाथाय। माबाया टपिकसो मामोन नोंथां टपिक एबा आयदाया
आयदाया बेनो जोङो गोलोम बोथोराव एबा दैज्लां बोथोर बोथोराव आरोना गोबां फिथाइ सामथायाइ जायो नङा होमबा?
औ औ।
औ बै फिथाइ सामथायाइ जों दैज्लां बोथोराव मोननाय जों बांसिन जानाय बाहायनाय आमथिसुवा बिदिनो जोंनि जानाय आमसुवा फोरबोफ्राव फालिनाय। बैफोर फिथाइफोरखौ मोननो हानाय बेफोर फिथाइफोरनि मुं मुङा मा मा आरो बेफोरखौ माबोरै मोननो हायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा? ओ बे दंफां बिफां लाइफांफोरखौ माबोरै खेथि मावनाय जायो बिनि फिथाइखौ माबोरै मोनो। आरो।
अ
बेफोरो माने फारागथिफ्रा मा माबिफोरखौ एसे फोरमायना होगोन हागोन नामा नोंथां।
अ फोरमायनो हागोन नोंथाङ बुंनो थाङोब्लाथ'
बेफोरनि सोमोन्दै माने नोंथां सोंनाय बायदिबा जोंनि आमथि फोरबोजों माने मा होनगोन बेखौ
लोब्बा थानाय
लोब्बा थानाय औ औ।
औ।
लोब्बा थानाय बायदि जाहैबाय नङा होमबा नोंथां।
औ।
आं गिबियावनो बुंगोन माने थाइजौ जोंना थाइजौआथ' जोंनाव गामियाव थायो नाथाय जोंनि ओनसोलाव माने गामि ओनसेराव मा होनो बेखौ गुबुनाव दैथायहरनो बा फानहरनो थाखाय बांसिन गायनायखौ जों नुनो मोना आरो जेनेबा न'आव जानो आन्था गायनाय बेबायदिखौ लस नुयो। थाइजौ होनोबा जों जोंनि मानसिफ मोनसे फो फोथायनाय दं द दै नोंथां आं नोंथांनो खोन्थानोसै थाइजौखौ लायनो थाइजौ बायदिखौ जोंनि सुबुंफ्रा आमथि फोरबोनि सिगाङै बांसिन जानो नागिरखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ।
माने आमथि आमथि फोरबोनि सिगां जायोबालायनो। जेरै माखासे बेमारफोर नाङो हमना ला जनदिस जाय जों आमाय लोगो मोननाय होनना बुङो नङा होमबा? बेफोरखौ माने जायो होननानै फोथायो आरो माने फोथायनायसो आरो बेजों नाथाय सिगां समावसो फोथायोमोन बेबायदि नाथाय दानि समावथ' आमथि फोरबोआनि सिगांबो जालाबायनायखौ जों नुखायो आरो
औ।
बांसिन माखासे थाइजौफ्राथ' आमथि फोरबोनि सिगां मोनखायो नङा होमबा नोंथां?
औ आं थितुवासिम थाबावआनो बबेबा थाइजौआ आं नुनायाव आरो
ओं नोंगौ माने बेबायदिखौ नुखादों आरो जोंबो होमबाबो माने फोथायोमोन आरो सिगांग्रो जोंनि सुबुंफोरा।
औ बेफोर माने जुगजों लोगोसे जोबलांनो हमबाय आरो माने बेफोर फोथायनाया
ओं नंगौ दाबो माने खायसे खायसे गोथौ गोथौ गामिफ्राव फोथायनाय दं आरो बेबायदियालाय
आरो जोंनि जोंनि बर' समाजाव बेबायदि माखासे फोथायनायफ्रा गोबां दङ। नङा होमबा औ औ आरो नोंथाङा बुंदों नङा होमबा मा मा फिथाइफोरखौ माबोरै मोनो?
औ
माबोरै मोनो माने जोंनि गामि ओनसोलावथ' माने माबोरै होनोब्ला जोंनाथ' आरो जाय बिदिग बोरैबा खनसे रज'नायखौ गायबाय बेनो थाखाबाय बेबायदिसो नङा होमबा नोंथां?
औ
गुबुनफोरबायायदि माने गुबुनारिफोरबायदि जोंना बेखौ गायनानै खलम होफिननांगौ ना माबा होफिननांगौ बेखौ जेबो नायनाय गैखाया आरो। जेनेबा आरो आबदाल लानाय गैया माने जे खनसे गायनायाव आबदाल लाबाय बेयाय थायहांबाय होनबानो जाखाबाय आरो। ना फिथाइआ एम्फौ सुगोन ना बले बिफाङआनो अबे एबा रानदों ना मादों बेखौ जेबो नायफिनखाया आरो। जोंनियाव आरो थाइजौनिफ्राय थाइजौ खान्थाल रैमालि एबा आनारस बेथ' थाखआनोसै नङा होमा बांसिनावनो।
औ औ रैलि रैलि रैमालि फिथाइ खौ माब्रै गायो आरो माब्रै बिनि फिथाइखौ मोननाय जायो बिनि अ सिसतेमा माबायदि माने?
अ रैमालिया
औ
नोंथां रैमालिया जेब्ला रैमालिया मा मोनसे जोंना बे मा दङ? बाथ्रा माबा दंखायो नङा होमबा फांथे
औ
फिथाइनि बिफांनि सायाव फिथाइ फिथाइनि सायाव बिफां होननाय मोनसे बाथ्रा फांथे गैया जानो नोंथां मोनथिखायो जानांगौ नोंथाङा? औ बेबायदिनो जोंहा माने जाय बिफां बिफाङा जाय बिफाङा माने फिथाइ थायगोन ना?
औ
बै फिथाइनि बै फिथाइनि सायावनो मोनसे माने बिजौआ ओंखारहैबावो नङा होमबा? बिजौसो होननांसिगोन जों बेखौ औ आरो बे फिथाइखौ खाखांनाय लोगो लोगो बै गुदि गुदिनि जाखिनि बेथ' थैलांखायोआनोसै
औ
औ अब्लाबो जोङो मोनसे मा खालामनो हायो बै बिजौ माने फिथाइनि सायाव थानाय जाय बाहागोना बेखौ जों गायनो हायो आरो बेखौ जों गायाबाबो मा जानला मानला गारना दोनबाबो बे रज'खायो नोंथां।
औ
अब्लाबो माने गायबा सा बांसिन आरो बियो ओं
रज'गोन आरो
ओं ओं।
माने नांगौ जायगायाव रज'गोनल' नङा माने गायोबा माने साबसिन जायो आरो। जुदि गारलाबायायना दोनोबा बेबायदिनो जोखार जाला जालि मालाबा बोरमा मोसौजों माबा जानानैनो बे माने थैलांफिननो हागौ आरो
औ औ।
खायसेया थैलांनो हागौ खायसेया थानो हागौ आरो।
औ।
औ ओमफाय। दैमालिखौ जों गायोबा हायोबा माने। गुदि बाहागोखौनो गायनो नाजानांगौ आरो जेनेबा हमना ला बै फिथाइ बै गुदिनिफ्राय एरलांबाय थायो नङा होमबा नोंथां जेरै औवाफोरबायायदि बेबायदि एरलांबाय थायो जोंना रैमालिया ओं ओंं ओं।
औ।
बेबायदि एरनायखौ गायनो हायोबा जों साबसिन जायो आरो माने बोसोरसेसोआवनो जों फिथाइ मोनजाहैफिननो हायो ओमफाय बिजौ गायनायाबो खायसे खायसे बोसोरसेयाव मोनजायो खायसे बोसोरनै गाहाम लायो माने।
औ।
औ आरो रैमालिखौ जों हायोबा गेजेर साफा खालामबाय थानो नांगौ माने बांद्राय एरिबा मा जायो जों बारियाव गायोब्ला ना हमनाला गयबारि फाव गायोब्ला गोबां थिगदार होयो माने आरो बेयाव रैमालियाव। जिबौफोर जेनेबा बांद्राय जायोबा एसे गुदु हाग्रा गुदुफोरबायदि जाद्रायोबा माने। जिबौफोरा थानो बांसिन जायगा मोनो माने बैसोरो रैमालि फिथाइखौ जेब्ला मोनगोन ना अब्लानो सौख'बाय थानो मोजां मोनो माने जानो मोजां मोनो होननाय जायो।
औ
आरो। माखासे बिदै सोबग्रा माबा थायो नालाय जिबौफ्राबो नङा होमबा
बेबायदि जायो माने बिनिखायनो माने जों रैमालिखौ हायोबा साफा खालामबाय थानांगौ माने बांद्राय बारायहनााङा आरो अभार बाराय होयोबा गोबां दिगदार जायो माने। गयफोराबो माने नोंथाङा गय हारनाय समाव नोंथाङा रैमालि सुजोंनो माने ओंखारबोफिननांगोन आरो बारियाव हाबोबा औ आरो रैमलिखौ मोनसे। मुलि हारिबो बाहायनो हायो जों नोंथां।
मा मा मुलि हायो नोंथां।
द जोंनिया मानसिनियाव उन्दै उन्दै गथ'फोरनियाव खिरिमि जाय फिलौ बायदि फिसा फिसा जायोना नोंथां
औ।
बेखौ माने उदै खालियाव ओरैमालि गोरलैखौ माने उदै खालियाव जायोबानो बै खिरमिया हामो।
औ। आं बिनि बागै मोनथिथ'वामोन नोंथां नोंथां खिथानाय आं दा खोनानो मोनबाय आरो
औ माने खारो जाहैबाय बियो ओमफ्राय नङाब्ला रैमालिनि बै बिजौ गोरलैया
औ
बेखौ देग्लिना लोंनांगौ जाहैबाय होमबानाबो माने बेयो खारगोन आरो
औ औ
बेबायदिनो माने जोंनिया माखासे फिथाइ सामथायाइखौबो मा होनो मुलि हारियावबो बाहायनो हायो आरो माखासे ओरैनो जानोबो हायो आरो नोंथां।
औ
ओ नोंथाङाबो माखासे मिथियोब्ला फोरमायदो
दैज्लां बोथोराव जानाय फिथाइ बुङोब्ला जों गोबां दंबावो ओरै नोंथाङाथ' बुंखाबाय थाइजौ खान्थाल आनरसखौ बुंखाबाय
ओं ओं
आरो बिदिनो दंबावो लेरख' आजबल आरो लिसु बिदिनो द्लाम दंबावो आरोना नोंथां लेरक'नि लिरख'नि खेथिया ओरैबायदि जोङो जाय लिरख'खौ जागोन ना बेयो जुदि मोननायबा ओ बिनि बेगरखौ जोङो गारोब्लानो माने मोजां जायगायाव गारोब्लानो बेनि माबायानो खिलिफिनो आरोना बिनि बेगरानो औ आरो जोंना आजबल आजबलाबो बिदिनो माने जोङो बैफोरो दंफांफोरखौ गायनोब्ला जोङो खलम होनानैबो गायनो हायो आरो ना
औ ओं
अ आरो स्पेसियेलि जोंना मा दङ' लिसु लेसुवा मोननै रोखोमै जों गायनो हायो मोनसेया बेगरजों मोनसेया बिफांखौनो गायफिननो हायो आरो
औ
जेनेबा बिफांखौ खलम होनानै गायोबा जोङो फिथाइखौ थाब मोननो हायो आरो जों बेगरनिफ्राय गायोबा माने गोबाव लायो आरो एसे माने गावनि बैसो जाजासिम समखौ लायो माने
ओं ओं
अ बिदिनो गोबां फिथाइ दंबावोमोन जोंनि दैज्लां बोथोराव जानाय फिथाइ बुङोब्ला नाथाय दा जोंहा समाबो जाना फैबाय आरो आं नोंथांनाव जिबायदि सोंदोंमोन नोंथाङाबो मोजां फिननायखौनो होबाय नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय उननि समाव आङो सम मोनोब्ला नोंथांजों फिन सावरायफिनसै दायो बेखिनियावनो दोनथ'सै नोंथां।
ओं जागोन दे नोंथां।